हेलौ नोंथां
खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों दे
दङ ना
औ नोंथां दं दे
खोनादों ना जागाय जागोन ना नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन दे
बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ गोदो जेरै आखाइजों दानाय लुनाय दङमोन बिदि दासिमबो दङना गैया एबा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा दायो एबा लुयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन दे ओ जोंनि ओनसोलाव गोदोनि बायसा दानाय लुनाया एसे खम ओ जाबाय आरो ओ मानो होनोब्ला दानि आथिखालनि दिनाव बयहाबो समनि आंखाल नालाय आरो बयबो ए से ओ मा होनो खस्थ' खामानि मावनायखौ बयबो एसे बाग्रा जालांबाय आरो आरो खायसे आइजोफोराथ' ओ दानिया ओ साख्रि मावो नालाय बेनि खायनो समनि आंखालबो बेनिखायनो जोङो आखाइजों बा आखाइजों दानानै ओ बा बेफोर जा खुन्दुं लुनानै दानानै गाननायखौ जोङो एसे खम नुबा नुनो थाङो आरो नोंथां थेवबो जोङो ओ खायसे आइजोफोरखौ गावनि आखाइजोंनो खुन्दुं लुनानै ओ दानानै बा हिसान दानानै बेफोर बायसा गाननाय मेख्ला दखना बायदिसिना फालि फासरा आर'नाइ बायदिसिनाखौ जोङो ओ दानानै गावनो ओ लानायखौ नुदों आं आरो दख'नानि अनगायैबो ओ गामसा फालि आरो आर'नाइ बायदिसिना बेफोर बायसानो दायो आरो ओ बेफोरखौ जोङो हिसान बे ओ हिसान बुङो बेखौ बेयाव दायो आरो बेहाय थतखाल बायदिसिना माखु बेफोर बायसा थायो आरो जथर बेफोरबायदि आरो जायहा जायफोर आइजोफोरा बेफोर बायसा दा ओ दा निजि बा गाव दानानै बेफोर बायसा माहोनो जि जोम दिहुना लाया बिसोरो ओ बाजारनिफ्रायनो बायनानै नै गाननायखौ जोङो नुनो थाङो आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोर बायसा दानाय लुनाय हुदाया दङना गैला नोंथां?
नोंथाङा जेरै होनदों आथिखालाव जेरै दायोमोन गोदो गोदायनि बांसिनानो गैलिया होनना बुंगोनोनङो। अब्लाबो खायफा खानायया दासिमबो न'खरावनो गबाङाव न'खरावनो दानानै गानायखौ एबा रांनिफोर आंखाल बा गोनांथि जानायाव बाजाराव फलिनानै लानायखौ आं नुनो मोनदों। दा जोंनियाव दानायनिख्रुइ खुन्दुंनि लुनाया बांसिन होननानै बुंगोन आंओ गोदो जेरै आबै आबौमोना नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों दे बुंबाय थालाय।
औ। जेरै आबै आबौमोना आखाइजोंनो सोंगहोयु मोन। बे हुदाया दासिमबो दं। अब्लाबो आखाइ दगनायखौ दा समनि आंखायनि थाखाय एसे सोलायनो हमबाय दानि जुगाव बा दानि समाव अ दा मेसिनारिफोरजों बांसिन खुन्दुंखौ दायो मेसिनारिजों आरो आखाइजों दानायनि फारागा मा होनोब्ला मेसिनारिया समा एसे खम लायो आखाइजों दायोब्लाथ' गोबाव लायो अब्लाबो। आं साननायाव एबा आं मिथिनायाव एबा आं नुनायाव, आखाइजों थावख्रि लुनाया बांसिन गोगोम जायो। आरो बिदि फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुयो। लोंगनानै उन बे जिखौ जोङो इंदि जि होननानै बुङो। जायखौ जोङो बेसेन गोसायाव ओ फाननानै मुलाम्फा मोनो आरो। आ बेजों लोगोसे नो जोंनि जोंनाव आ गावबा गाव नखराव गावबा गाव गाननो थाखाय दखनाखौ, ओ दानानै लायो एबा गामसाखौ दानानै लायो नआवनो बिदिनो सिगांनि सिगां जेसेबां दङमोन बिदि गैयाब्लाबो ओ दासिमबो खायफा खायनो बिदिनो दायो एबा बिदिनो खुन्दुंखौ लुनानै गावबा गावनि राङारि आंखालखौ सुफुंनायखौ आं नुदों आरो। दा जोंनि ओनसोलाव दानाय लुनायाव, आ मा मा बिदिनि आगर बाहायनानै दायो होनोब्ला? गिबियावनो दखनायाव उम हाजो आगर एबा आरनाइ दानायाव एबा फास्रा दानायाव हाजो आगर, थाइगिर बिबारा आगर फारौ मेगन आगर बेफोरखौ आगर दिखांनानै, गाननायखौ जोमनायखौ समायना नुहोनो थाखाय। बिदि बायदि मुवा ओ ओ गोजोन नुनाय बायदि समायना नुनाय बायदि, आ एबा उम गाननायाव बेरखांनाय बायदि बिदि ओ जोङो बिबारखौ एबा गाब होनाय जायो आरो बिदिनो। आरो गाब माब्लाबा जोङो आगर एरनायाव, जोङो गुबुन गुबुन गाबनि ओ आगरखौ एरो गोथां, गोमो, गोजा, खायमा बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन ओ गुबुन गुबुन रं बा एबा खालारखौनो होनसिगोन आङो। ओ बिदि होनो गाब होनानै गाब होनानै जोंनि ओनसोलाव बिदिनो ओ दायो एबा लु लुयो आरो नोंथां।
औ। औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बे ओ गोदो जेरै इन्दि खुन्दुं बा ओ लाथानिफ्राय ओ खुन्दुं बानायनाय बानायनानै आइजोफोरा जि ओ जि जोम दायोमोन। ओ बेफोरखौ जोङो लाथानिफ्राय माबोरै खुन्दुं बानायनाय जायो? नोंथाङा ओ एसे फोरमायनो हागोन नामा? आरो लाथाखौ जोङो माबोरै फिनानै बेनिफ्राय खुन्दुं मोननो हायो? बेखौ एसे फोरमायनो हागोन हागोन नामा नोंथां?
ब्ला आङो बुंनोसै लाथानि सिकिनिफ्रायनो जागायनोसै जेब्ला जोङो सिख्रिखौ बिदै दैहोनो थाखाय मोनसे बाहोना दोननाय जायो जोङो बाहोना दोननाय जायो, बिनि उनाव जेब्ला सिखिरिया बिदै दैनानै थफ थफ बिदै दैनानै। बे बिदैखौ जोङो बोखांनानै गोजोन मोनसे ओ हिआव एबा बे लेखा बिलाइयाव जोङो बोन्थुमनानै दोनो। बोनथुमना दोननायनि उनाव ओ जिबा एबा नैजि साननि उनाव जों बेखौ बोखाङोब्ला, बोखांनानै नायो अब्ला जोङो जेब्ला फिसाया ओंखारो अब्ला जोङो इन्दि बिलाइनि जा गिबि गोरलै बिलाइ दङ जों बेखौ होग्रोयो। बेनि उनाव एसे देरबोला जोङो ओ बिनि एसे गोरा बिलाइखौ बिदिनो देरनायाव लासै एसे गोरलैनिफ्राय गोरायाव लासै जों बिलाइखौ होयो जेब्ला गोमोन फैयो गोमोन फैब्ला जोङो थाइजौ बिलाइ एबा जा ओ थालिर बिफांनि बिलाइ गोरान दङ बेखौ फार्स्ट सि होनना बुङो आरो जोंनि जा बेखौ बोखानानै जोङो एसे खाथुमनानै, ओ गोमोनखौ हमो आरो। गोमोनखौ माबोरै फैनायखौ माबोरै मिथियो? होनोब्ला गिबियावनो आ बिसोरनि आ बिसोरनि। जा गाब बेयो एसे सोलायो बिसोरखौ नुनायाव गोजों जायो, आरो बिसोरो आ जा इन्दि मुथा इन्दि बिलाइनि मुथा खानानै होयो आ बेव हाय बिसोरो गोजौआव बाखांनानै थाहैजोबो होननानै सिनायथि होयो गोमोनखौ। आ बेनि उनाव उम दा जेब्ला आस्राया गोमोन जायो अब्ला जोङो थाइजौ बिलाइनि मुथायाव एबा ओ खलखसनि थालिर बिलाइनि जा ओ राननाय दङ बेखौ मुथायाव दोनसिगोन दोननायनि उनाव बेखौ साननै एबा सानथामनि उनाव जों बेखौ बे आ खलखसनिफ्राय जों बेखौ बोखागोन बोखानायनि उनाव हरसे लाखिगोन बिनि अखानायै जोङो बेखौ ओ बोखायो आरो बोखानानै लाथाखौ बहनो बेखौ जोङो लाथाखौ बुरजाब्लाथ हाथाय बाजाराव फानहैयो एबा नआवबो जायो जोङो एबा जोंनि जोंनि खाथि खालानि ओ रायजोफोराबो लाङो। बा मानसिफोराबो लाङो आ बिदिनो ओ जोङो बिनिफ्राय बे फिथोबनिफ्राय आरो जोङो फिथोबखौ मोजाङै सान्दुंआव फोराननानै लायो सानदुंआव फोरानना लानायनि उनाव जोङो बेखौ ओ रुयो रुनानै लायो। नै घन्टानि थाखाय जों बेखौ गि बियावनो रुनानै लायो रुना लानाय समाव आ बे फिथोबा गोख्रों जानो थाखाय बेखौ जों एबा गोजों नुहोनो थाखाय बेवहाय जोङो जा जोंनि जि सुनाय खारै साबोन दङ बेखौ जोङो दरसे होफायो साफा जानो थाखाय एबा गोजों नुनो थाखाय। बिदि होनानै जोङो नै घन्टा बेखौ रुहोयो रुहोनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ बोखाङो बोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ उम गोजों दै गुसुआव लायो गोदै गुसुआव लानायनि उनाव बेखौ आसिजों एसे लासै लासै जि ओ बुदाब बुदाब होनानै बेखौ गथा ओ गल बिदि बानायनाय जायो बानायना जानायनि उनाव बेखौ दिखां दिखां जोङो जोंनो जा हानि न दङ बेयाव बे इन्जुराव जोङो बेखौ सिथाबना दोननाय जायो आरो सिथाबना दोननायनि उनाव जोङो ओ बिदिनो मेसिनारि एबा आखाइजों जोङो थावख्रिखौ लुनायखौ नुनो मोनो
औ
ओ बेदिनो जोंना दा समाव बिदिनो एबा एबा दानि समाव बिदिनो समनि आंखालनि थाखाय मेचिनजों बांसिन आ बिदि खुनदुंखौ लुनायखौ नुनो मोनो नाथाय गोदो जेरै आखाइजों थावख्रिखौ लुयो बियो आलदामोन आ बेयाव गुबुन आरो गोदोनि बायदिब्ला गुबुनै दाबय नामा आं बेखौथ एसे मिथिला नोंथां नाथाय आङो जाखि मिथिगौ एबा जोंनि ओनसोलाव माबोरै दायो आङो नोंथांनो बेखिनिखौनो फोरमायबाय आरो नोंथां अब्लाबो आखाइजों दानाया बांसिन गोग्गो जायो एबा फाखोआ मोजां जायो होननानै आं मिथिगौ आरो आरो लोगोसेनो बे इन्दि हिनि जा खुन्दुंजों हि दायो ओ जोंनि बे खुन्दुंनि हिया देहायारिनि थाखायबो मोजां होननानै आं मि थिगौ एबा जोंनि ओ देहायाव जेबो बेमार आजार जानो हाया होननानै आं मिथिनाय मोनदों आरो नोंथां।
औ
औ
नोंथां ओ बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ ओ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोल औ नोंथां गोजोनाय थांबाय नों
औ